खुब
खुलुमबाय
गोजोन बेलासि
बेजों बेलासे
औ दायो मा खालामगासिनो दंङ
फख्रियाव ना नायफैदों
आदसा नाया फुख्रियाव जोबोद दं नामा?
दंङ गोबांङानो दोनदों।
औ मा मा रोखोमनि ना दंलै
ओरैनो बांसिनानो माबा लकेलखौनो दोननाय जादों।
लकेल।
सिंगि दंङ ओमफ्राय मागुरफोरबो दंबायो औ
मा ओंख्रि जायामोन नोंथांमोना?
ओंख्रियानो मासोमोन दालि ओमफफ्राय दाउ आलु एवनायसो
आदचा गोथाव गोथाव जोंना बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि नारजि अमा गंगार दुन्दिया बाथोन औ । ओम।
दालाय मा खालामदों?
दायो आंङो ओरैनो दङ
आ
ओरैनो नोंथांङा मा मा ओंख्रिथानो मोजां मोनो
ओंख्रियाथ' गासिखौबो जानो मोजां मोनो ओमफ्राय बांसिन मोजांसिन सि मोननाया जाबाय अनला दाउ नारजि अमा सबाय साम' बेफोरखौ बांसिन मोजांं सुजिनो मोनो आरो
बेफोरथ' बर'नि एकदम मोजां माबा दोरों आरि बायदि ओंख्रि थार
औ औ।
बेफोरजोंनो गोदोनिफ्रायनो थांना थाबोनोनाय । आरो ओरैनो मैगं मैलाफ्राव नोंथांङा मा माखौ मोजां मोनो
मैगं मैद्रु होनोबाथ' दा नै जोगोनार बिजौ बेफोरनोसै
औ। नोंथांङा ओरैनो सिंसाब इलाइसि फोरखौ मोनथि या ।
औ मोनथियो
औ बेफोरखौ जाफेरबाय नामा नोंथांङा औ दाउ फेन्दा मैगं होननायखौ मिथियोना मिथिया औ सिब्रुखौलाय औ औ औ । औ बेफोरथ' औ बेफोरखौ हाग्रायाव मोनो ना ।
औ मोनो। माखासे न'आवबो थाङो आरोना बेबोस युवा दिन्थिया औ गायनानै लाफैनाय दङ' ।
औ।
जायो ना गोरानफोरजों एखमबा दाउफोरजों बिजि फुदुंनानै जालाबायो । लोमजानाय साजानायावबा औ।
नोंथांमोननियाव मा मा मैगं थाइगं मोनो?
जोंनियाव? जोंहा न'आव जोगोनार दं ओमफ्राय आबर गायदों आरो । ओमफ्राय सबाय बिमायाथ' दाख्लै थायखांबाय औ थारुना
औ औ
खुना दं ओरैजा,
बेसेबां मोन, हानि औ मा गैया नालाय बारा मावनाय जाया आबादखौ,
ओम बेफोरथ' बोथोरनि मैगं जाहैबाय औ माइ गया नामा नों
गायो गायनाया मा माबा मा होनो, मालायनावसो गायो आरो जोंहा,
औ
औ
नोंथाङा थालिर मैखुनखौ जागोन ना जाया? थालिर मैखुन जायोना गोथावना बेबो,
गोथावाव बेबो फाजि एनानै जायो।
औ ओरैनो सज'ना बिबारफोर सज'ना फि फिथाइ जाफेरबायना नोंथाङा?
औ जाबाय जाखांबाय आं
औ बेबो बेफोरबोथ' गोथाव बिसोरथ' देहानि थाखाय जोबोर मोजां ना मैगं थाइगं बिसोर मैगंफ्रा,
औ फिथाइयाबो जाजायो बिलाइआबो जाजायोना?
औ औ ओरैनो गाम्बारि बिबारखौलाय जानाय जायाखै नोंथाङालाय,
जाखांबाय बेखौबो अनलाजों जायो जोंहा, गोथाव जायो बेबो औ अनलाजों गोद गोथाव मोनो औ गोथाव,
ओम ओरैनो नों नोंथांमोननि न'आव मा मा फिथाइ सामथाइ दङ
फिथाइ सामथायाइाथ' गोबां गैया ओमफ्राय बिदिनो खान्था, थाइजौ, लिसु, बिसोर दंमोन आरो दा खान्थालजों थाइजौजोंल'सै लिसुआथ' गैला
औ बोथोरानो गैलााना लिसु ओंखायनो गैथ'लाबे ओम
न'आव एसे आनारज गायनाय दंमोन आरो
औ औ औ औ आनारसखौ रैमालिबो होनना बुङो नामा बर'आव?
औ रैमालि
मोनथियोना नोंथाङाबो?
मोनथियो औ बाहायनायाव एसे गोरोन्थि जाफ्लांथायो आंना,
हो जाखायो अरजाया बेफोर सुद्रायनाय सुद्रायनायसो नालाय बेयो ओंखायनो अरजाया औ ओरैनो नोंथाङा मा मा खालामनो मोजां मोनो?
खालामनाया आङो।
औ
ओरैनो थानाय समफ्राव जिरायनानै थानायानो बांसिन जायो बायदिसिना बायसिना सानलाबायो आरो
औ उम
ओरैबो जाया ओरैबो जायाबा गोसोफ्राव माबाफोर फैदोंबा बेखौ लिरथुमनानै दोननाय, हाबा बेखौ एसे मोजां मोनो
औ औ मोजां मोजां मोजां होनो
जिखौ गोसोआव फैयो बेखौ खन्थाइ महराव,
औ औ नोंथाङा ओरैनो, बेसेबांसिम फरायखो?
आङो दा
औ।
इंराजिखौनो बुंसै नामा आङो बि ए सेकेण्ड बि ए सेकेणड सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं आरो औ दिनै आङो माबा माने सेरफांगुरिनि जन्था कलेजाव फरायो।
औ नोंथांङा सेर
औ माबा म जोंना गामिया ओरै कारिगावआवनो आरो। कारिगावनि साहाजोंसो
सेरफांगुरियाव नोंथाङा हान्थियो ना बायो
थियोसो आं थाया आरो हस्टेल औ न'निफ्राय आं दिनैसो जोबदों।
औ औ ओरैनो फरायनायफ्राथ' मोजां जादों जायोना
फरायनाया बिदिनो गेजेराव होनजायो मोजां बुद्रायबो नङा।
औ नोंथांना दिनैनि आनजादा माबोरै थांखो?
दिनैनि आन्जादा मोजाङानो। दिनै एसे बड' औ
दिनै जोबथा आजार मोन नामा नोंथांमोना?
था आनजादमोन आंना।
औ। दाथ' होमबा नोंथाङा थामथिखोन्दो मोनसिगोन? बि ए थामथि खोन्दो मोनसिगोन ना?
उम।
औ होमबा
उम दिनैनिफ्राय गोबाव सम बन्द' मोनथ'बाय आरो।
औ गोलोम बोथोरनि बन्द' मोनबायना? औ नोंथाङा न'आव थानानै गोलोम बोथोराव मा मा खालामनो सानदों?
दाथ' जेबो खालामनो सानाखै आङो बिमा बिफाजों जा हायो मद होफानोसै आरो गायनाय फुनाय बोथोर ना।
औ बेनोसै आरोबाव मा दंबावो ना। गायनाय फुनायाव हेफाजाब होबाय, उम। ओरैनो नोंथांनि गुबै थंफ्रा एसे फोरमायदो
आङो आं आन आन आंनिखौ गोमसार होनो ओफ्राय औ गामिया जोंना कारिगावनि साहानि बसबारियाव आरो।
आतचा। ओमफ्राय ओरैनो आंनिया बिक्रम औवारि। आङो बासुगावनि।
अ मोजां दा दायो मासे फुंआव फरायगासिनो दङ।
आंबो इंराजियाव बिए ओ। दथि खोन्दो
अ।
ओम।
आं सोमोन्दोआव नोंखौ आदा जागोन।
औ जागोन नों आंनि फंबायसो जागोन। ओरैनो नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं? औ
ओ आं बिनानाव सासे आइ आफा दं आरो सानै गासै साब्रै जायो। औ। नोंस्रालाय साबेसेसो दङ?
ओ आङो जोंना?
ओ।
खोनाबायना जोंना फंबाय सासे बिब' सानै आं ओमफ्राय बिमा बिफा ओम ओम खोनाबायना?
औ आंनि थांखिया जाहैबाय। आङो फरायनानैथ' बारा जेबो जानो सानाखै खिन्थु बे दोरोङारि‌‌ इ‌ एसे सोमोन्दै बिदिनो सासे खौ मिन्थिनानै‌ माबा मोनसे जानाय आरो
आदसा मोजां होनबा थांखिया थांखिया जोबोरैनो मोजां नोंनाबो बर' हारिनि थाखाय नोंथाङा खामानि मावनो‌ नागिदों‌ थुलुंगाथाव औ औ‌ ओरैनो
औ
नोंथाङा मा मा इदिनो? जिउआव खालामनाय मोजां मोनो ओरैनो थानाय फिसाव ओरैनो थानाय समफ्राव औ
ओरैनो थानाय समाव हाथ'नाय बल जोनाय बोथोर ना बल जोयो ना फुजियो औ गामियाव बेलासियाव थाङा औ हासारफ्राव ओमफ्राय न'आव थानाय समाव ओरैनो जेबो खालामनायानो जाया बांसिनानो ओमफफ्राय लोगोफोर माबा मोनसे मावो लेंबा‌ थांनाय जायो
औ बलखौथ' बर'बर' रावाव जोलुर होननाबो जोलुर होननाबो मिन्थियो ना फंबाय?
औ मोन्थियो।
बेखौथ' औ बेखौथ' जों बर'फ्रा जोलुर होननानैसो बाहायो ना? नों नोंबो खोनाखाबायमोनना जोलुर सोदोबखौ?
ओय खोना हाबाय
औ बेफोरखौ -ब बर'फ्राबो बेफोरखौ एकदम इन्टारेस्ट मोन ना मो गेलेनो मोजां मोनो नोंथाङाबोथ' गेलेयोना?
गेलयो।
औ देहायाबो मोजां जायो
देहायाबो‌ मोजां जायो।
औ
ओम ओमफ्राय आदायालाय आदायालाय ओरैनो थानाय समाव मा मा खालामना मोजां मोनो
आंबो बिदिनो एक्सारसाइस खालामनो मोजां मोनो देहाखौ गोग्गो लाखिनो खोनाबायना फंबाय गेलेनो मोजां मोनो
आदा एसे फोरमायनो हागोन नामा
आंना थांखिया ओ जिउआव मोनसे फिसा साख्रि लानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो फंबाय। ओ फरायनानै मोजां फरायनानै औ औ आथिखालावथ' थांना थानो थाखाय मोनसे नङा मोनसे ओ थांखि लाखानांगोन ना फंबाय ओ औ बे बादायलायनाय जुगाव बिदिनो नङाबानो जाला आजिखालि बिनिखायनो मोनसे आंबो फिसा
औ औ।
सोरखारि सोरखारि साख्रि मावनानै जिउखौ दैदेनलांनो था खाय गावनि जिउ थासान्दियाव न'खरखौ बेंनो
औ माबा नङा माबा मोनसेखौनो' मावखानांगौ ना औ।
औ औ नङाबाथ' नों थांना थानो हायाना गोब्राब जायो जिउआव।
औ।
नैल' थानानै मा जानो।
औ।
ओम बेनिखायनो आंबो मोनसे फिसा थांखि लादों आरोखि जिहुथे बे जिउआव सोर सोरकारि साख्रि नङाबो माबा मोनसे एकदम मोजां माबानानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो।
औ।
होमबा फंबाय जोंना सम खोन्दोआ औ औ जोंना सम खोन्दोआ जाबायना?
औ।
बेखायनो दोनथ' दोनथ'नोसै नामा?
औ देहोमबा आदा।
उनाव लोगो मोनफिनगोन फंबाय औ दे फंबाय औ औ दे।